खोनाबाय
उम
खोनाबाय
खोनादों
ओमफाय खबर सबर
खबर सबर आरो मा होननो? बिदिनो मोजां गाज्रिनि गेजेराव
उम माइ‌ गायखांबाय।
माइ गायाखैनोलै दाबो आं मा खालाम बावनो? गाय माने दाबो रावबो गायदोंनो
उम
दाखालिसो आरो फारसेजोंथ' दैबाना जायो फ्राय फारसेजों दैबाना जाया। दैबाना जानायखौथ' दाखालि ओमफ्राय जोंना जोंना गायजाहां जाबायमोन। दा
बुरजा गायो दांना?
गायग्रा गैया
एसे खोमा खाथियाव लानानै रायलाय ब्रा एसे खरा रायलायदो।
गायग्रा गैया हाबो गैखाया एसे लखा।
उम।
बेबो बेहेरसो दंबावो आरो।
उम।
उम।
थांनांगौमोन। जाहैनो सानदोंमोन आं।
नदिना मोनजफोर
आलासि जायो।
ओरैनो फंबाय दा बिदाासमोनलाय फंबाय।
थांबाबो माबायो बिसोरो गायहोनो नागिरा थांहोआ रुबलियाव
बेथ' बेब्रा थांहोनाय नंङा नों ओरैबाबो आलासि
उम।
बायदि
फंबाय फंबबाय गैलाफ्रा फंबबायबो गैला बिदाबो बिदासो
बिदाना फंबायमोन होननानै हामजानाया।
बिदा बिदा।
फंबाय गैखायामोन ना।
बिदा सासे ओमफ्राय बिब' माबा बिनानाव
बिनानाव
साथाम ल'।
बिदा सासेल' नंङा बिदा साथाम
गैला दा दा जाय गामियाव थाग्रा बे गैला बिदाया।
ओमफ्राय बे बे एसोरनो दा बियादैफोर सानै दंना बियादै सानै दंङो। बिबाजै बिसोरनो बिसोरनि थाखायसो थांङो आं न'आव बियादैफोरनि थाखायसो
हिनजाव
हौवा सानैबो
उम। हेलौ।
बिसोरनो गावसोर मावनो हाजोबो हानियाथ' गावसोरनो मावजोबो मावनायालाय। देरबाय उम उम।
एसे। सानैया होमबा आलदायावसो थायो।
सारसे बङाइगावाव
उम।
सासेया अरुचल अरुनाचल
आयु गोबोर सहैखो
ओइ गोदोनोनो खालांदों।
बै हिनजाव यानो हरै होन
हिनजावा गामि खाथिनिनो बैनागुरिनि
ओम।
हाग्रायाव थाग्रामोन नालाय गोदो
ओम।
हाग्रायाव थाग्रा ओमफ्राय बे माबानिफ्राय फैबाय हिनजाव लानानै खारनानै बेयावनो थाहैबाय दा बेयावनो दंयावनो रायजो जाहैयो
जाबायलै।
फिसाफ्रानो देरबाय।
फैलाबायाना
फैयो फैयोबाबो ओ सासे फैबा सासे फैनो मोना बेबादि मोसौ मोसा बायदिसिना दङ आरो सानैबो जुदि जुदि फैयोबा माबानानैसो मानसि हमनानैसो गारबोनांगौ।
ओम।
ओम।
जारला जायो ना।
देरजोबबाय गथ'फ्राबो बिसोरबो ओ
उम।
गिदिर गिदिर जाबाय।
थांलाबाया।
आगोल खनसे थांदोंमोन।
उम।
बेफ्रायनो थाङाखैसै खनसेनो खननै जादोंदां।
गोजोनलायनायो
गोजान नङा माथ्रा बा
उम।
ट्रेनावनो नों हर थानांगौ।
उम।
खम ओम सानाव दिनै हरसे गाबोन गाबोन सानसे अखानायै सहैबावो नामाथाय।
उम।
दुब्लि बारि लांदां खाग्रा जायगाया।
ओम। ओं जि मा जाबाय थाखो बिस्रा बिमा फिसा रागायानो
सोर
ओइलाय सोर दंबावो जोंना आइ बिसि मा मा रायलायगासिनि मा
मा जाखो?
मा
बोदों।
बाला मैया मावजिया दावराव जागासिनो बिसिनिथिं एनजर बेसेबांबा गिदिर हमना लाबोगासिनो। दाना हमखाबाय न' सिङाव हाबनो नागिरदोंमोन बियो बिदिनो आंनि रुमाव दा नुहरबाय बाख्रि सायदिं लांबाय होमबाना। दाना लाबोआसैलै फास्स्टआव नै हरावहाय मायाव खामसालियाव गोबाबाय। माखासे बेदरानो दं गोथाङैनो एसे
जानानै
गदैयानो गबाय थाबाय बेरेफुं जानायखौबो नुबायब्रा। मावबिबान गाज्रि बिसोरो
गिनांगौलै बे मावजिखौ
मा जायो मामा मायो।
फिनांगौ बे लान्जि गोलावफोरखौ अरनानै लांला बाययो ना बिसोरो।
उम बिसनो फालथुसो। मा गिदिर लाबोबाय आथाबो हनै माबा जादों होनोमा। फिसाबो दंनाा फिसानो लाबोयोफ्रा बियो।
उम। जागोन खौनोथ'।
दा दं फिसायाबो देरबाय दासो एसेसो माबा जाहां होनदों। उम।
फिसा गोनांबा बिदिनो।
उम।
न' सिङावबो एखमबा गोबालाङो।
उम।
फिनांगौबो जायो बेफोरखौबो ओमफ्राय
आं सुथारालाय बे मावजि होननायखौ आललाखौबा देन जेबो
गोबाबावदोंनो हनै ओंखायनो
बे एन्जावखौ फिनांगौ एन्जारलायनो मावसिगौ मा होनो। इन्जर माबा माबिफ्रा थायाना बारा।
फिनांगौ खिन्थु बायो आं मावजि मावजिखौ
उम। सैमा फिसिबाबो अभार गोमोनद्राय जायो मावजि फिबाबो नोरैहायब्रा जाग्रा बाजारनिफ्राइ फैबाबो माबाबाबो बोरैबा प्लास्टिकल' खमदांगाव होबोखायो मानसिनि खाथि खाथि
नोंसोरसो खालामनानै लायो गोमोनखौ।
थास' बिबार जाबा मोदोम मानो
जानो हाया थाव फाग्ला। होजावलायनाय
बेयावसो जाहैदो।
नङालै दानि बेलासियाव फैयो जादोंमोन।
ओंख्रियानोथ' दङ नालाय ।
उम।
ओरैबादि ओरैबादि ओं दङआव जानोबानानै।
ओ थांनो
दे
खोनाबाय औ।
औ दे।